खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
मा खालामदो नोंथां
औ नोंथां आङो ओरैनो दं दथ'यो दासान्दि नोंथाङालाय औ नोंथाङालाय
दङ ओरैनो जिरायना नोंथां मोजाङैनो दोङो ना
नोंथां आङो दासान्दि मोजाङैनो दंथयो औ नोंथाङा औ नोंथाङा फन खालामनायनि जाहोना मामोन
जो सावरायनो कल खामनाय जादों दोंमोन आं नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां आं सावरायजागोन दोरोङारि मानि बागै नोंथां
जेरै दामनाय देनायखौ मा जों बानायो दानाय लुनाय माजों बानायो बे बेफोरनिसोमोन्दैनो सावरायदि नों थां
औ दे दे स औ नोंथां सावरायनो हागोन दे
ओ जेरै जों दामनाय देनाय होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो जोङो जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा गां गोना जाबस्रिं खर खा बेफोरजों दामनाय जायो जायो ओ बांसिनानो जोङो ओम सिफुंखौ जोङो औवा जों बानायनाय जायो सिफुंनि गुदुङा गुदुंबा थायो आरो जोङो खामखौ माखासे जुनारनिफ्राय जोङो जुनारनि बिगुरनिफ्राय बानायनाय जायो। आरो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरो जों बिनि अन दायबो जों हिनजाव फोरा जों ना गुरनो थाखाय जेखाय ख बाय बेफोरखौ लानाय जायो जों खबायखौ औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो जेखाइखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो जेरै आरो हौवाफोरा ओ दैज्लाङाव हालेवनो थाखाय जोङो नां गोल बानायो बे नांगोलखौबो जोङो औवानि फ्रायनो ओ दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो मै होननानै बुङोब्ला जों मैखौबो दं औवानि नो बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो माखा जे ओ खदाल होननानै बुङो खदालनि बिखुंखौबो जोङो ओ औवानि फ्रायनो बानायनाय जायो आरो आरो ना जेरै रुवा जों रुवाखौ खौबो जोङो बेबायदिनो औवानि फ्रायनो बानायनाय जायो
औ नोंगौ थां नोंगौ औ नोंगौ थां नंगौ
नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय जि दानो थाखाय जोंनो मा मानि गोनांथि जायो
ओ दोरोङारि समनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो बेफोर ओ आगजु सोलिबोगासिनो बै समाव जोंनि ओ दोरोङारि समाव गोदोनि आबै आबौ बा बाजै आजौ मोना गोबां रांखान्थिनि आंखाल जायोमोन जौगासो औ न'खरफोरा बांद्राय जौगासारनाय नङामोन बेनि थाखायनो ओ गावनि नखरावनो हाजोफोरनियाव दंफां दाननानै बा बबेबा जायगाफोरनिफ्राय लाबोनानै जोंनि आबै आबौमोना ओ गावसोरनि नां नांगौ जानाय आगजुफोरखौ नयावनो दानानै लानाय जायोमोन। ओमफ्राय औ हिसानावथ जोंनिया ओ गोबां आगजु नांगौ जायो हिसान दानो थाखाय। बेफोर आगजुफोरखौ नयावनो बानायनानै लायोमोन आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ
गिबियावनो जोंनो साल खुन्था नांगौ जायो साल खुन्थाखौथ जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो
नंगौ नोंथां सालखुथाखौ बेसेबा खैथा गायनाय जायो
औ साल खुन्थाखौथ' जोंनो मोनब्रै थंब्रै नांगौ जायो सिगाङाव मोननै नांगौ औ उनथि मोननै नांगौ जायो आरो। नोंथां बे औ सालखुन्थाखौ जोङो गायग्रोनानै लानाय जायो। बेनि अनगा जोंनो नांगौ जायो साल नांगौ जायो सालखौथ जोङो औ सालखौ जोङो दंफांनिफ्रायसो बानायनाय जायो आरो नोंथां ना
नंगौ
औ सालजों लोगोसे जोंहा गान्दि थायो गान्दियाथ जोंना मोननै थानांगौ जायो मानो होनबा बा ओ मोनसे थिं खुन्दुं थुननाय फानना दोननाय जायो आरो फारसेथिं जोङो जे ब्ला जिखौ दाखाङो थि ओरै फाननांगौ जायो आरो ना नोंथां बेखौ औ जोङो बेखौ ओ दंफांनिनो बानायनाय जायो आरोना नों था गान्दैखौबो औ गान्दैजों लोगोसे
नोंथां ओ माखुखौ खैथा लानाय जायो जि दानाय समाव?
माखुखौखौथ' ओ जोंना दानायनि लोगोआवसो बाथ्रा जायो आ ना नोंथां जेब्ला जोङो मोनसे से खा ओ मोनसे गाबनिल' मोनसे गाबनिल' जि दायोब्ला जोंना मोनसे माखुआनो जायो आरो जुदि जोंना गाबा जोंना मोननै जायो अब्ला जोंनो माखु मोननै जानांगौ औ नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंथाङा ओ सोरखि बा जोनथोरखौ माजों बानायनाय जायोबा माबोरै खुन्दुं थुनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां जों सोरखिखौथ' जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो जोङो ओ दंफांनि सोर खिखो जों दंफांनि औवानिफ्राय बानायो दंफांनिफ्राय बानायो आरो जोङो बे बखौ खुन्दुं थुननाय जायो बेयाव ओ खुन्दुं थननानै जोङो मोन से ओ रिफिलाव जोङो ओ थननाय जायो बेखौ थनखांनानैसो जोङो बेनिफ्राय थखां थांनासो जोङो जि दानायाव बाहायहैनाय जायो आरो नोंथां।
थां नों
ओ नोंथां आं मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन ओ मा होनो जोंनिया न लुनायाव जोङो गोदो बांसिन सिन मा आगजु बाहायोमोन माने? ओ दानाथ जोंना गोबाङानो नफोरा आलादा दासिना ओ गोदोनिख्रुइ नोंथाङा गोदोनि निखौनो बुंदो दे गोदो मा मा बाहायोमोन न लुनाय सम माव
औ नोंथांजों थ' गोदोनि समाव जोंहा दा आथिखालाव जेरैबायदि न' लुदों बेबायदि जोंहा गैयामोन जोङो बिदिनो ओ फिसा फिसा न लुनानै जोंनि गोदोनि ओ आबै आबौ बा आजै आजौमोना बिदिनो गावनि जिउखौ खुंबोनो हादों आरोना थां ओ औ ओरैनोथ जोंना न लुनाया बांसिननि नखरानो सोरनाबा थोरिनि दङमोन सोरनाबा नाराफोरनिबो बानायनानै थायोमोन आरो नों नोंथां। ओरैनो थ जोंना ओ इन्जुर फोरा इन्जुरफोरा जोंना औवानिनो बानायनाय जायोमोन औवाजों बानाय नानै ओ जोङो लिर थेनानै लायोमोन आरोना नोंथां। दानि दानि औ दानि मुगानि बायदि नङामोन जोंना। बै समाव जोंनो ओ जेब्ला माइ हा खांनानै नारा ओंखारोमोन बे नाराखौ खौ हानानै गावबा गाव न न'खराव लाबोनानै जोङो उखुम बानायोमोन आरोना नोंथां बे उखुम बानायनानै बिदिनो सायलाब बानायनानै जोंना बिदिनो गावनि नखरखौ सोलिलाङोमोन लोगोसे खुन्थाफोराथ जोंना औ बांसिन गोदोनि नखरनि खुन्थाफोराथ जोंना दंफाङानो जायोमोन दंफां बेखौ जोङो साल होननानै बुङो साल खौ जों जोंनिया ओ आबै आबौमोनालायनो आजै आजौमोना बो बुंबोनाय बा खोन्थाबोनाय बाथ्रा बिसोरो हाजोफोरनिफ्राय बेफोर दंफांखौ लाबोनानै गावनि न'आव गायनानै बानायनानै दोननाय जायोमोन आरो नोंथां दासिमबो औ बेफोर गोदोनि बेफोर ओ खुन्थाफोरखौ जोङो नुनो मोनो सोरनिबा सोरनिबा न'खराव आरोना नोंथां
नंगौ
औ नोंथां नोंथाङा ओ औवाजों मा मा बानायनो हायो मा मा आगजु बानायनो हायो एसे फोरमायनो
हागोन नोंथां जेरै जों औवाजों जोङो खामि हेबनो हायो बे रा हेबनो हायो आरो जोङो जेरै मेगं मेगं गं गायनायफोरावबो जोङो खाय होयोना बेफोरावबो जों औवाखौ बाहायनाय जायो आरो जोङो औवाखौ सानद्रि बानायनायाव बाहायनाय जायो आरो जोङो ओ गोबां माल बुस्थु जेरै सेखानि बिखुं बा बानायनायाव खदालनि बिखुं नांगोल बानायनायाव ओ आरो बायदि रोखोमनि जोङो जेरै संग्राय बेफोरावबो जों बाहायनाय जायो ना गुरनायनि थाखाय खबाइ जेखाइ बेफोर बेफोरावबो जोङो औवाखौ बांसिन सिन बाहायो आरो बेबायदिनो गोबां दं दंबोयो
औ औ नोंथां जोङो ओ सं बा सान्द्रिफोरखौ जोङो मानि थाखाय बानायनाय जायोबा मा खामानियाव बाहायो एसे बुंलाय नोंथां
औ हागोन नोंथां जोङो संग्राय बा जोङो सानद्रिखौ जोङो माइ जावनाय माइ सालिनाय बेफोरावनो जोङो बाहायनाय जायो
औ नोंथां। जों बिदिनो गोबां औवा जों बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां। मानो ओ जोंनि। जोंनि गोदोनि आबै आबौबा आजै आजौमोना बेफोर खामानिखौ मावनानै गावनि जिउखौ खुंबोनो हादोंमोन। एसे एनै रां खामायनानै नै उम गावनि न'खरावनो थानाय औवाफोरजों बायदिसिना बानायनानै जेखाइ खबाइ बा औ दाला सान्द्रि बा सेन बायदिसिनाखौ बानायनानै गुबुननो फालांगि खालामनानै गावनि न'खरखौ खुंबोनो हादोंमोन नङा होमबा नोंथां गोबां बिदिनो औ मानो होनोब्ला ब्ला जोंनि बै गोदोनि दोरोङारि समनि न'खरफोरा बांद्राय जौगासारनाय ओ नङामोन। एसे थोब्ले माब्ले संसार जाब बोनायमोन मानो होनोब्ला सोलोंथाइफोरनि जोबोर खममोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथा ओ सेनखौ जोङो मा खामानियाव बाहायनाय जायो एसे फोरमायना होलाय।
खौथ' जोङो ओ ना सानायाव बाहायनाय जायो। जेब्ला जोङो नाखौ औ दुब्लिनि आलिफोराव बा अबेबा जानफोराव सानानै जोङो नाखौ हाब होनाय जायो आरो बेस जेनाव औ ना स सानो थाखाय जोङो सेनखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
नोंगौ।
औ औ नोंथां नोंथांनि ओनसोलफोराव बिदिनो औवाजों बानायनाय बा माबा मोनसेफोर अ दंफांजों बानायनाय खामानि मावग्रा जायगाफोर इदिनो दङ नामा नोंथां?
उम नंगौ नोंथां ओ नुनो मोनो गोबाङा नो।
औ औ नोंसोरनि ओनसोल सोराव खाथि खालायाव दङ नङा होमबा नों? थां औवाजों बानायग्रा औ दाला सान्द्रि ओ गासिबो ओनसोलावनो मोनफा न'खर नङाबा ओ मोनफा न'खराव मावग्रा थाख खायो आरो
नंगौ नोंथां
औ औ औ
औ नंगौ
बुरिफोरासो बेफोरखौ जों बांसिन मोननायखौ जों नुनो मोनो नोंथां जोंना समा जाबायमोन दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों एसेनोसै